आय
खोनाबाय।
औ औ नै दासो खोनादो। जि जि खनब्रै खनबा थाया माबाबायब्रा आङो ओमफ्रायसो जाबाय।
आहा मा दाबो फैया सानदों।
माने खननै ट्राइ खालामबाय आङो होम आमफ्राय खालामखांनानै आरो बाय माने नों जों रायलायखांनाय देखायबावबाय ब्रा।
ए होमबालाय सासे बारायबावबाय ओमफाय लाथिख'सो जाबाय लाथिख' जादों दा रायलायनाया?
औ औ हारसिंनो माने फिलोबाबो हार सिंनो जाफै जोब
औ आंनाबो खननै खनथामसो जानानै दं बिदिनो ओमफाय जिनै जालायबाय। ओमफाय बे जिनैआवथ' आंना खननै खनथामा ओरैनो लाथिख
औ माने जों रायलाबासो जोबोयो द' स्नि ब्रैया फैयोदा।
औ
ओ आंङो खननै हरबाय नोंखौ बेलेगजों रायलायनाय देखायबाय। आरो उनाव खनसे होबावबाय दानाबाबा रायलायखांनाय देखायबायब्रा।
औ नोंनाबो होनबा बारायहैदि सिगोन ओमफाय नोंना। साबेसे जाखो? खो खनबैसे हरनाय देखायखो।
मोनब्रैल'मोन आमफाय नै दा बोरैबा नोंजोंहाय रायज्लायखांनाय देखांनानै बा जाबावबाय ब्रा।
इ हनै बेजों द' जासिगोन।
औ दाखालिबो खननैया बिदिनो जादों मोननै बारायनाया।
ए होमबालाय नोंना होमबालाय नोंना जायाखैनो दाबो खनथामसोल' जादों खोमा ।
उम।
आंनो हरनाया नोङो ।
औ खनथाम जाबायब्रा। अबवबाफोर थांबाय?
रावनोबोथ' हरखायाखैना आंनोलसो हरदों ।
थ हदोंब्रा उम।
औ।
खालै नोंसिनि बै लोगोआ बियो हरनो होननानै बुंहरद
औ मैयाबो हरनो नागिरद दोंमोन ओमफ्राय मोनाथारबाय जि बाजिबाय ओमफ्राय हरदोंमोन ओमफाय जायाखै। खै बियावबो आंना मैया बियावनो सासे बारायबावदों ।
ए ओमफाय
बै फास्त थुबानि दहाय नों खालामनाय बायदि खालामनांगौ ना। बिदिसो खालामगासिनो दंनो बेहा । ओमफाय दाना आंहा बि समावनो हरना होबाय । गैया ओमफाय ओरैनो थाफैबाय ओमफाय बेहाबो खिथा हरखायासै थाहरबायमोन आङो थांदोंना थांङाखै होनहरबाय आङो। ओमफायसो खोनथा हरबाय ने आ बिदिसो खालामदों होननानै ।
औ।
बिनावबो हरनांगौ दायो। नोंबो हर।
औ दाख्लै बे होनहरदोंमोन।
औ फैफिनबायमोननो बिबैनाव फैबायमोननो ओमफ्राय आरो थांफिनबावबाय ।
ए ओंखायनोसों होनर
औ बिमायनि फिसाजो जोआ बेयाव फरायहैसिगोननो गावसोर थांनायाव ।
ए।
लि खालामफैदोंमोन खोमा नांगौफोरखौ ओमफ्राय थांफिनसिगोना नानि।
ए मोनानि गु बाजिबायमोन बियो ओमफ्राय मबेइलाबो आंना बारा माबा गैलामोन ना गामार जायलो इसे सानाव हम आङो।
मैया आंबो गाबोन रायज्लायनोसै होननानै बुंहरहाय
ओमफ्राय गैया बेबो सोलाबला आंफो सोलाबला बिदि जाबाय आरो बि सोलाबा आहा सोलाबा उन्दुनो ओं ओंखारबोथारबायमोन आंहा
बुरजा बुरजा जाथारबाय मानसिफोरना ओमफ्राय जोंनाव बै देखायनायाबा माला थाफैगोन हाथारलासो आङो।
आइ नेनो हाथारला नामा?
औ औ। नै जोंहा जनो मा होनो आनजाद हैयबाथाय बेरायबो बिना।
औ जागोन औ माबायाव खालामदों आङो लोगोआबो गाय आंखौ बुंनाया बिना बिदाया होनायदो दे खनसे नों गोसो मोनस्रा मोनस्रा होननानै बानायनानै होबायनो। ओमफ्राय बे ज हैगोन बेबो जों खालामनाय औ। जों साबेसे जागोनथाय?
जोङो नोय जोंनियावनो सानै दंखायो। ओमफ्राय सासे दंबावो जोंनि बिब ओमफ्राय आरो बैलाय बे सिंगार रायलायनाया बेबो गा जों साब्रै जाखाबाय। साबा जाबाय जोङो साबा। आरो बैलाय बै सासेआ बैयाव थाफै ग्राया।
बे ओमफाय नै बिलाय नै बियो
बेखो दानफिननाया उम।
औ उम होनबालाय दे जों द' आ बिस्नि जाबायदां? बयहा सासे दंबावो ना?
सोर सोर?
आं बायदि नामनि खियालै
ए बेबो खालामदों।
औ।
बैयो बेरायग्राया देवानिया
देवानियाब्रा नों, आं बे जों साबदै साबा ओ
औ स्नियानो जाबाय, स्नियानो जाबाय जोंनिथिं नै जों सा थामखा
औ
ओमफाय नों नों ओमफाय नों बायदि सासे ओमफाय बैथिनि सानै साहानि सा सानैै।
साहानि सानै।
औ।
साबा ओ औ औ जाबाय साद जनना जाबाय दां।
औ।
सा स्नियानो जाबाय ओमफ्राय माबा जेराव एगजाम हैगोन बियो एखेखौनो होखाजोबदों खोमा दा बयबो।
ओहो आलदा, आलदाबो जायो। जायगाया आलदा जायो।
खालि बै माबायाल' एखे जागोन।
औ नेेलायलायनानै लामायावसो ज' जानांगोन।
उम माने ओरै होनखानांगोन नै जों बिदि समावहाय
औ जोबखांनानै बेयाव फैदो बिसिम होननानै लांगोन।
औ
इसे बोथोरा थान्दा माबा गुसु जाबा मोजां जागोन ने?
ओम
आगोलनियावथ' बिदिमोन आगोल बिदिमोन होनबाबो जों बै हाजो गोजौआव थांदों।
ए
ज'नो ओमफ्राय मोननानैसो सफैबाय थाबायनानैसो थांबावदों।
थाबायनानै मोजाङै बेनोसै आराम ज' ज'बा।
गाखोनानै फैबाय।
माने थांनाय समाव लामाखौ गोजानानो जाखायो फैनायावसो माला सफ आयु माला माला सफैखो सानफ्राङो
उम बिदिनो थारमोन बे मोन-मोननैयावबो बिदिनो मोन। सान्दुं गोसाथारमोन।
ए। औ नोंहाथ' खननै होखांबाय नामा?
औ इबार जासिगोन।
एबार मोजां होदो नोंहाथ' आरो होखांनायनि माबाबो थाखाबाय मोनथिखाबाय मारै मारै फैयो मायो।
मिथिनायाथ' मिथियो ओमफ्राय हायाना।
उ समाव मालाबा गोरलै फैयो मालाबा गोरा फैयो बेबो ने
फास होनायाव गोरलै फैदोंमोन ओमफ्राय दानग्राबो दंना।
औ
नैबेनोदां साननानै होथारखायोना जोंथ' नंगौ खोमा होननानैथ' थायाना बिदियाव दागजायो ओमफ्राय दाख्लै खनसेनियावसो गोरा गोरा फैदोंमोन।
माबायदि होयो जेनेबा?
गल गल होनायसो औ।
आतसा बिदि ओमफ्राय
बर'आबो दाख्लैनियाव गोरा गोरा फैथारदों आगोलनो गोरलैमोन।
ए
जिबा नाम्बारनि फैयोना?
औ गासै बिनि जिबा बेनि जिबा।
ओं ब'रनिया जिबा। दाख्लिनियावथ' गैयानो हाखायाखै आं आगोलनियाव जे जिबाखौबो हाजोबदोंमोन गोरलै गोरलैथारमोन।
ए बेयावनो जाहैबाय। ओमफाय बै माबायावलाय सानखान्थिफ्राव?
सानखान्थियावबो गोराबो फैयो गोरलैबो फैयोलै बुजिनायजोंसो खोथा। नों फैथिहागो फैसाबो गैला । गोललै थाग फैयै थाखोसेफोरनि
सावगारि नायनाय फै ने सावगारि दालाय सावगारि मिलाय होलायलायनाय
औ दाख्लिनियाव दाख जिनियाव फैयाखैमोन बियो आगोलनो फैदोंमोन । बिदियाबा आगनियाव गोरलै गोरलै फैदों दाक्लिनियाव गोरा गोरा । दाक्लिनियाव गोरायानो फैखादों ।
बिदिनो एबारावबा एसे गोरलै होसिगोनलाय खोमां दां ।
औ बिदि जायोना बाख्लु बुख्लुनो बेयाव गोराबा बेयाव गोरलै ।
बारावहाय
मादि जागोनथाय गैया दाबो नाया बिनो
आंहा बाहोयो न'आव थांनानै
आंबो
मोटान दै माउजि ब्रै बिसोरखौ फोरोंसै ओमफ्राय ब गारि गाखोलांनायावनो बाइखायनोसै न'आव थांबाथाय फेस लाहैनो दोगो आराम दुहैनो लुुयैयो । नों होननाया हा
बिसिबां समाव सफैयो
आं नै दा नै बाजियावहाय सुटि जासिगोन आरो आङो नै बाजियावहाय औ दा थांसिगोन आं ओमफ्राय नै बाजिनिफ्राय बेलेग दं बेलेग थायो आरो । सेंगा बेलेग सेंगा ।
आंबो गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ थामनिफ्रायनो ।
ए साबैसे?
जन‌ दहाय फुङाव साथाम फैखांबाय ।
औ।
फुङाव फैयो माखासे दा बेलाेसियाव खननै लायो खननै लायबा माबा जायो दावरो जायो ।
ए उ माने ज' ज' जाजाय खनसेनोबा माबा
औ।
आंबा सासे सानै साथाम गाहाम माबायो आंबो लादोंमोन आंबो न'आवहाय। बिमायंआ होनबाय था। ओ दा मानो बयबो स्कुलाव मास्टारफ्रानो मालाय लाखायोना । फोरोंगिरिफोरानो बेनो सासेयाव सेे रोजा ।
आयौ मान मा मिडियाम?
इंलिस।
ब्रा ओमफाय आंना माबाल द'जौल' ।
ए।
ओमफ्राय क्लासआबो गिदिरबावसो । क्लास। माबा आया।
बे मा होनो बिसिबां लागोन मागोन खौथ' बांद्राय रायज्लायनाय जायाखै ओमफ्राय आयंआ से रोजाखौ होबाय आरो।
ए।
नों होबाय आरो? गावबो लाबाय थानो थिनो नालाय ओमफ्राय गावहा नायस्लाबाय थानो हाया लादो दे। सेल' माने औ सासेल'मोन।
होमबालाय दाबो ला-लाबा मोजां जायोना।
औ, दा मालाय मा फोरोंगिरिफ्रानो नै लाजोबो स्कुलावहाय।
जोङो साबा बेनि साबा ओमफ्राय गामिनि दं।
ए।
नोंनि बायदिया साबा।
ए।
द'जौ लसो गैया।
होथ, दानि जुगाव द'जौनि मोनो नामा ब्रा? अल बुस्थुवानो बारायबायनो ए होनाया?
मोनालै ओमफ्राय जोंना लानो नागिराना हनै एसे एसेखौल लुबैयो।
बिबा माने बिमा बिमाफ्रा माबामोनसे बायनायसै।
औ दस्रायाव लाहैबा बिदि बिदि मोननाय नङा बिसोर।
जोंनि ओरैजाय नों फैलाय। औ-औ माबानो मोना नोङो। से रोजानिनो मोनबावा, सेक जाबाय दाननो हासिगोन, औ जिबाजौ। औ दे।